खोनादों ना?
खोनादों खोनादों नोंथां।
औ होमबा जाहा दिननि बेबायदि सावरायनो नालाय सावरायनो लानाय बेबायदि आयदाखो जों जागायनोसै ना!
औ औ जागोन सावराय जागोन।
औ दे होमबा आं जागायगोरसै ना! औ होमबा जोङो दायो ए आइ नि बागै बेबायदि टपिक लादोंमोन। ओ जोङो मिनथिगौदि बेबायदि दानि बेबायदि डिजिटेल मुगायाव एबा मदारन वर्ल्डआव गोदान मुगायाव गोबां बेबायदि टेक्न'ल'जिफोर दोङो ए आइ ए आइ होनोबाथ' बेबायदि ए आइआ एप्लिकेसनल' नङा जेरै जों बुंनो थाङोबा चेट जिपिटि जेमिना आइ ओ क्ल'ट आरो गोबां रोखोमनि दोङो जेरै लिउनार्द' गोबां रो ओ गोबां रोखोमनि ए आइ फोर दोङो आं मोननै मोनथामसो मुं खारिबाय ओ बयबो मिथियोदि चेट जिपिटि मुंदांखा मोन से ए आइ जेरै जोङो चेट जिपिटिखो ओ रिचार्सफोराव बाहायनाय जायो मा मोनसे रिचार्स खालामनाय आरो जेरै जों मिथियोदि कन्टेन्ट क्रियेसन एबा भिडिअ बानायनायाव जों स्क्रिप्ट लिरनो थाखाय जोङो जाय टपिकनि बागै जोङो कन्टन्ट क्रियेसन खालामगोन एबा भिडिअ' बानायगोन बे फिडिअ ओ-फिडिअ ओ-फिडिअ' बानायनायाव जोङो स्क्रिप नांगौ जायो जाय स्क्रिप्टखौ जोङो चेट जिपिटिनि गेजेरजों लिरहोनो हायो आरो बेयाव जोङो बिदि रिच चार्सफोर खालामजायो। ओ माबा मोनसे टपिकनि सायाव एबा माबा आयदानि सायाव जोङो मिथिनो लुगैदोंबा गोथौयै मिथिनो लुैबैदोंबा जोङो रिचा र्स खालामजायो आरो जोङो ए आइ होनोबाथ' जोङो बेबा यदि एप्लिकेसनल' बुंनो नाङा मानो होनबा जोङो मिथिगौदि ए आइ आ दायो ओ बेबाद दि गारिफोराव बाहायबाय गावनो गावगायानो बेबायदि लामाखो बेबायदि कन्ट्रल खालामना गारिखो सालायो आरो एसि आवबो बेबायदि ए आइ फोर हायबाय जोङो गावनि खुगा एबा भइसनि गेजेरजों एसिखो जों खामान होनानै बेबायदि ए सि अन खाम होजायो। आरो बेबायदि गोबां रोखोमनि ए आइफोर दोङो जेरै जोंहा मबाइल एसिसटेन्ट बेबो मोनसे ए आइ ओ जोङो बुंनो थाङोबा बेबायदि गोबां बाहाय दामि दामि एक्सपेनसिभ एक्सपेनसिभ मबाइल फनफोराव जोङो बेबायदि एसिसटेन्ट मोननो हायो ए आइ नि आरो औ जोङो मिथि बावयोदि गोबां रोखोमनि दोङो आरो बेबायदि कडेक्स मोनसे ए आइ बो दोङो जायनि गेजेरजों कडिं खामनो हायो जोङो वेबसाइटफोर जेरै इ कमार्स वेबसाइट आरो लोगोसे गोबां मबाइल एप्लिकेसन जोङो बे कडेक्सनि गेजेरजों जों बनायनो हायो ओ कटेक्सआ बेबायदि टप ओ वा हानद्रेद इन्जिनियार कदिं खालामनो होन बायदि ओरैबायदि मोजां कदिं खालामनो हायो। जोङो चेट जिपि टिफोर जेमनायफोर दोंबो जों बिबायदि कदिं खालामनो हायो नाथाय इसबां एडभाइस एडभान्स लेभेलनि जाहैया बेनिखाय जों कदेक्सफोर बायदि बाहायो आरो मोनसे बिबायदि एलन मासनि बेबायदि मोनसे ए आइ एप्लिकेसन दोङो जायखौ जोङो ग्रग होनना मिथियो बेबायदि ससियेल मिडिया ट्रेन्डिं भिडअ सार्च खालामनाय एबा मा मोनसेटपिकनि सायाव जाय टपिकआ ससियेल मिडियायाव ट्रेन्ड सोलिबाय जादों बेनि बागै बागै जों सार्स खालामनोबा बेबादि ग्रगआ मोजां होनना खोनानो मोनदों आरो लोगोसे बेबादि अ पटग बानायनो थाखाय गोबां रोखोमनि ए आइ पट' आरो जोङो टेक्स इनपुट खालामनानै जोङो पिट भिदिअबो जों बनायनो हायो आरो लोगोसे जों गोबां रोखोमनि बेबायदि कारटन इमेजेस आरो जोङो बि एफ एक्सफोर जों ए आइ नि लगायनो हायो जोङो नुनो मोनोदि ए आइ नि गेजेरजों गोबां रो नि ग्राफिक डिजाइन खालामनो हायो जेरै जों बुंनो थाङोबा थामनेल एण स्क भ्लगिं आर्टिकेल बायदि बायदि रोखोमनि जों ए आइनि गेजेरजों हाबा मावनो हायो मानो होनबा ए आइ हायनायनि थाखाय जोंनि बेबायदि घन्टा घन्टानि हाबाफोरा बेबायदि जोङो बुंनो थाङोबा पास घन्टा सय घन्टा एबा सानसेनि हाबाया ए आइ नि गेजेरजों जोंहा बेबायदि सेकेणड एबा मिनिकआवनो जायो ओरैबायदि स्पिड आर आरो आं बुंनो थांबावोन दि ए आइ जायखौ जोङो आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स होनना बुङो आरो बेबायदि दायो गोबां रोखोमनि ए आइफोर हायनो नागिरबावदों आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला पेनि आइ नि मोनसे बिदि एप्लिकेसन जोङो स्टेटिभिटिखौ जोङो बेबायदि बेसिक लेभेल हिसाबै जों मिथियो आरो गोबां रोखोमनि ए आइफोर दोङो बेसां एडभान्स लेभेलनि ए आइ फोर दङ जों बारा एसेबां मिथिबाङा थेवबाबो जों मिथियो दि ए आइ नि गेजेरजों जोङो बे वेबसाइट बनायनायाव जोङो बेबायदि हप्ता हप्ता एबा मास हिसाब लायोमोन आगोल आगोलाव नाथाय जों दायो वेबसाइट बानायनो थाखाय इ कमार्स बिजनेस एबा गेम बानायनो थाखाय एबा जों म मबाइल एप्केसन बनायनो थाखाय जोङो एसां बेबायदि गोबाव नाङा जोङो घप्ताफोरावनो जों बनायनो हायो ए आइ नि गेजेरजों लोगोसे गोबां हाबाफोर दङ आङो बेसेबखिनिखौ बुंना दोनथ'नोसै नोंथाङ माबाफोर बुंनो दोङोबा बेनि सायाव बुंनो हागोन दे
औ बुंनो हागोन आं नोंथांनिफ्राय खोनानाय जि रावफोर बा बाथ्राफोरखौ खोनानानै जोंहा आथिखालाव सोलिबाय थानाय ए आइनि बिखय गोबां खोनाबाय बेनि वेबसाइटफोरखौ नोंथाङा खोन्थाना होनायनि थाखाय बेनिफ्रायबो मिथिनो मोन बाय दा आथिखालाव जोंहा बिनि गेजेरजों जोंहा गोबां जोंनि दैलि सोलिबाय थानाय जिउ खुंनाय राहायावहा माखासे बिथिङाव ए आइ नि जोहै जोङो गोबां बेबायदिनो मा होननानै बुङो बेखौ ओ जोंहा बिदिनो गोबां जाय खामानिखौ जोङो मानसिया बानायाबानो जायामोन नाथाय आथिखालावहा बेखौ दा मोनसे आगजु जाय सुबुं बा ए आइ फोरनि गेजेरजों आगजु नङाबाबो बेयो मोनसे इन्टारनेटफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बानायनानै लानो हायो जेरै जोङो आं मोनसे बिदिन थि होनो जों खन्थाइ रायथाइ सल'
औ
बेबायदिखौ जोङो बेनि गेजेरजों जोङो खम समनि गेजेरावनो मोननो हायोसै आरो सोरनिबा थाखाय लाइजाम लिरनोबा बबेबा फरायसालि बबेबा फसंथान बा मावखुलिफोराव जोङो बिबदिनो लाइजामखौ होनो थाखाय जोङो बेयाव बेनि गेजेरजोंबो जों लिर नानै आबुं गोरोन्थि गैयालासेनो माने जोङो लिरनो हायो आरो जों बिनि गेजेरजोंनो जों गोबांखौ सोलोंनो मोनदों जाय आथिखालाव बे गैयाब्लानो जोंनि सोलिबाय थानाय जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैयो बेखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो बुंनो सानो आङो ए आइ नि गेजेरजों जोङो जोंनि जिउ सोलिनायावहा गोबां बिहोमा बि फाव दङ बिहा आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि फैबाय थानाय ओ जेनेरेसनफोराबो गोबांखौ सोलोंनो मोनगोन। आरो बे गोबां जोंखौ फोरोंनानै जोंखौ गोजौ मोनसे मान ओ मानदानथि गोनां मोनसे थाखोआव जोंखौ दैथायलाङो होननानै आं सानो। नङा होनबा दिनै आथिखालाव जोङो गासै बिथिङाव नायब्ला आरो जों हमनानै लानाय ससियेल मिडिया जायखौ जोङो मबाइल बाहायो इन्टारनेटफोरावहा जोङो चार्च खालामनानै नायो बा नायबिजिरनानै नायो। जोङो बबेबा मोनसे जिकुनु एपखौनो जा ववाट्साप जा फेसबुक जा इन्सटाग्राम जा गासैबो दानिया आथिखालाव बेखौ बाहायनाय जायो। बेहा मोनसे मैखोम बिफाव दङ। आथिखालाव ए आइ नि गेजेरजों जों जों गाव गावनि महर मुस्रि जों गाव गावनि ओ पिक्सारफोरखौ बा सावगारिफोरखौ जोङो मा खालामनो हायो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनाय बेरायनाय बेफोरबायदि दावबायनाय बेफोरबायदि सावगारि सेबखांनो हायो जोङो आरो बेजों लोगोसे जोङो आथिखालाव जेनेब बेनिफ्राय जों खाबुखौ लानो हायो आरो बेखौ आं मोनथिबाय आरो नोंथाङा बेबायदिनो मिथिनो गोनां बा मिथिबावनाय फिसा फिसा मोननैसो बिफाव आरो बिनि ओ माबाफोरखौ खोन्थानो हाबावगोन।
औ जिबायदि नोंथाङा बुंलांबाय बाथ्राफोर थारैनो नंगौ बेबायदि जों बुंनो थाङाबा जोंनि बेबायदि ए आइ हायनायनि थाखाय जोङो बेबायदि मोनसे लाइजामफोर एबा मोनसे मोननै बेबायदि खन्थाइ एबा रायथाइफोर लिरनो थाखाय जोङो इसां सम नांला बेबायदि जोङो मोनसे टेक्स बेबायदि लिरबानो बेबायदि ओरैबायदि स्पिदै जोंनो आउटपुट होयोदि जोंनो ओरैबायदि स्पिदै रिजाल्ट होयै जोङो मोनो आरो ओरैबायदि स्पिडाव रिजाल्ट जोङो मानसिबा जों बेबायदि स्पिडआव रिजाल्ट होनो हाया नाथाय ए आइ हिसाबै आ र्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स हिसाबै जोङो बेबायदि मोजां रिजाल्ट होयो। आरो लोगोसे जोङो मिथिबावोदि दानि जुगाव मदन मुगायाव ए आइ बेबायदि गोबां रोखोमनि हाबा बाहायदों जेरै जों बुंनो थाङोबा एप्लिकेसनफोर डेभलप खालामनाय एबा इडुकेसन जेरै जोङो माबा मोनसे टपिकनि सायाव जों बुजियाबा जों चार्च खालामनानै जों बुजिनो हायो आरो जों सोलोंनो हायो। आरो ए आइ नि गेजेरजों जों बेखौबो मिथिनो हायोदि बुहुमाव मा मा सोलिदों। मा मा जाथायफोर जादों एबा मा मा सोलिबाय थादों आरो दायो मा बुस्थुफोरा बे रिसेन्टलि जानानै थाङो बेफोरखौ जों नायनो हायो नुनो मोनो। आरो जों मिथिबावोदि ए आइ नि गेजेरजों जोङो बेबायदि गोबां रोखोमनि बेबायदि फट'फोर बनायनो हायो। जेरै जोङो टेक्सल' इनपुट खालामनांगौ आरो जो आटुट मोनखायो रैबायदि स्पिड रिजाल्टाव बुंनो थां बेबायायदि बुंलांबाय दानि मुगायाव बेबायदि जेरै वाससाबनि बागैबो नोंथांङा बुंलांदोंमोन आरो नंगौ थारैनो बेबायदि गोजानाव थानाबो जोंङो बेबायदि फिदि कल होलायनो नांगौ आरो भिदिव कल होलायायनो हायो आरो गावनि महर मुसरिखौ स्टेटासफोर होनो हायो खेबनो हायो आरो जोंङो महाबा थांनानै मेमरि हिसाबै जों मबाइलाव सेभ खालामनो सेभ खालामामनानै लानो हायो आरो मिथिगौ जोंङो बेकग्राउणडफोरखौ जोंङो बेबायदि ए आइ नि गेजेरजों जों चेन्ज खालामनो हायो बुंनो थांङोबा बेबायदि बयनिख्रुइ मुं थांङो मुंदांखा बेबायदि कम्पानिफोरा ए आइ बनायदों होनबा आंनि आंनि मिथिनाय बायदिबा फार्स्टआवनो दंङो मार्शुक्रबारनि बेबायदि फेस बेबायदि बनायो आरो बेबायदि मे मेटा ए आइ दङो आरो लोगोसे जेमेेन आइ बेबायदि गुगोलनि बियो मोनसे ए आइ आरो सेट जिपिडि होनोबा जों अपेन ए आइ दि होनना मिथियो आरो ग्रक बेयो जाबाय जोंहा बेबायदि टुतार एलन मासनि बेबायदि मोनसे ए आइ बियो आरो बेबायदि गोबां रोखोमनि ए आइ दंबावो नाथाय आंङो खायफाखौल'सो मिथियो एसेबां मिथिजोबा बिनिखायनो आं जेसेांखिनि मिथियो नोंथांनो आंङो फोरमायनानै होनाय जाबाय होमबा जों समाबो जानानै फैबाय होमबा नोंथाङा माबा मोनसे माबाफोर बुंनो गोनां दंबावोबा बुंनानै जोंङो फोजोबनो हासिगोन दे
अ बेवहाय आंहा दासिम बुंनो गोनां गैला नोंथांजों सावरायना जोबोद मोजां मोनबाय बिदि जों दोनथ'लायनोसै खोमा
औ
लोगो नोंथां खोनादोंना
बिदिबा जोंनि रायज्लायनायखौ बे समावनो जों दोनथ'नोसै ना